हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांसिमबो
औ आं दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदोंमोन
औ नोंथां दे सावराय जागोन
औ दा ओ बुंनो थाङोबा जोंनि बर'फोराथ' गोबां ओ दाउ, अमा फिसिनायाव गोबां आखा फाखा नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि आरो नोंथां
औ दे नोंथां फोरमायनानै होदो बिदिब्ला
ओ दा ओ गिबियावनो जोंहा ओ दाउ, अमा फिसिनाय होनोब्ला थ' जों गोदोनिफ्रायनो ओ गोबां फिसिबोनाय बा जोंहा बेबायदि बिदिनो ओ न'आव बेदर फिसाखौ बेबायदिनो बायलायालासिनो बेबायदिनो फिसिनानै गोदोनिफ्रायनो जानायनि ओ जा जाबोबाय थादों आरो बेबायदिनो ओ जोबनो गैयि बेदर जोबनो गैयि बेबायदिनो मैगं-थाइगं बेबाय दि ओ बेबायदिनो फिसिनानै बा गायनानै जाबोनाय आरो जोंनि बर'फोरा दा बुंनो थाङोबा दा जोंहा ओ गिबियाव दाउखौ बोरै फिसियोमोन होनोब्ला जोहा गोदोनि दिनाव जोङो दावखौ ओ जा बेबायदिनो मासे मानै लानानै जोङो ओ जा न'नि ओंखाम खालाय बेबायदिनो माइ बेबायदिनो माइ रं बेफोर बे बायदिजोंनो जोङो ओ माब्रै माबाखौ जोङो बेबायदिनो फिसियोमोन आरो नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोनोखोआरि आदब बाहायनानै जोङो बिखौ ओ बुरजा फिसियोबा जोंहा गोबां मुलाम्फा दं आरो नोंथां दा गावनि न'खरखौ ओ-ओ सा सालायलांनो बा थांना थानायाव जोङो गावखौ ओ मोनसे खामानियाव बिजि खालामना दोननो बा साक्सेस जानो थाखाय जाफुंसार जानो था जोङो बेखौ ओ गोनोखोआरि आदबजों मावनानै जोङो मोनसे फार्म बा मोनसे गिदिर बेबायदिनो दाउ दोनग्रा खालामनानै जोङो गाव खौनो ओ जाफुंसार खालामनो हायो आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोङो गिबियावनो दाउफोरखौ ओ-ओ दोननो थाख खाय जोङो दा बे न'खौ बानायग्रोनांगोन जायखौ जोङो गन्द्रा बुङो ओ बेखौ जोङो गिबियाव बानायग्रोनांगोन जेरैहाय जोङो मानसिनि मानसि थानो थाखाय जोङो ओ नु लुनाय न' बायदि बेबायदिनो बिथा खो होग्रोनांगोन जोङो जाहाथे बेयाव दैया ओ हाबा अखा बोथोर फोरावबो बा बायदिसिनानि दै बायदिसिनाफोरा जोंनाव ओ हाबा आरो बेनि थाखाय जोङो बिथा खानानै लागोन आरो नोंथां बेबायदिनो बिथा खोखांनायनि उनाव जोङो थाम फुटबा ब्रै खौ फुटसो जोङो औवानि जेनलाब हेबनानै जोङो बे सोरगिदिं होथेगोन आरो नोंथां दा बिनि उखुमखौ जोङो प्लास्टिकनि बा बेबायदिनो थिंफाटनि होनो हायो नङाबा जोङो बेबायदिनो थोरिनि बायदिसिनानिबो बानायनो हायो जोंहा जायखि जाबाबो जायो ओमफ्राय जोङो थाम फुटनि गोजौआव जोङो मोनसे नेट बा बेबायदिनो मुस्रि होनो नांगोन जाहाथे बेयाव एसे बारबो हाबो बा बोखारनाबो होजायो गरमद्राय जायोब्ला बेबायदि खालामनांगोन आरो नोंथां बेबायदि खालामोब्लाथाय जोंहा दाउआ जेसेबां बिबांनि बुरजाब्लाबो जोङो मोजाङै बेखौ दोननो हायो आरो नङाबा बेफोरबायदि आदबजों खालामाबा नाथाय जोंहा माने गरमद्राय बायदिसिना जायो ब्लाथाय जोंहा जोंनि दाउफोरा थैनायनि गोबां चान्स थायो आरो बेनि थाखायनो जोङो बैफोरबायदि राहाखौ लाखानांगौ आरो नोंथां दा गिबियावनो जोंहा दाउ खौ गिदिर गिदिर सोआ लासेनो जोङो गिबियावनो दावदैनिफ्राय ओंखारजेनाय बेफोरबायदि हप्तासे जानायखौ सोनो नांगौ बेबायदिखौ सोयोब्ला सो जों मोजां जायो खेबसेनो जोङो बाजौथा बा से रोजाथा गाहाम सोनो नांगौ ओ जोङो सासे जाफुंसार फालांगिरि जानोबा बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि सोनानै जोङो भेक्सिन होनो नांगोन आरो नोंथां जोंहा गोबां बेराम फैयो नोंथां बुंनो थाङोबा गामियावनो जा टाउनावनो जा गोबां बेराम फैयो आरो दा बुंनो थाङोबा गाहायै जोंहा मोनसे बेराम दङ गोजां बोथोराव जायो बे बेरामा दा बैयो थेनथ' थेनथ' जोंहा बाब्राब बाब्राब थैयो आरो नोंथां दा बै औ बैफोरबायदिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो बैफोरबायदि बेरामा जाहाथे जोंनि बे दाउ फिसिनायाव हाबफैया बेनि थाखाय जोङो बिस सोरखौ भेक्सिन होनांगौ आरो नोंथां बे भेक्सिना गोबां दङ बेबायदिनो लासथा बायदिसिना बेबायदि आरो गोबां दङ सम जों हिसाब दिनजों हिसाब आरो बेफोरो बेबायदि होनांगौ आरो दा आदारनि बेलायाव बुङोबा नोंथां जोंहा गिबियावनो बेबायदि उन्दै बैसोनि बा उन्दै बेबायदिनो फिसा समाव जोंहा स्टार्टार दाना होननाय दङ बेखौ जाहोनांगौ आरो नोंथां बैफोरबायदिखौ जाहोयोबाथाय औ-औ-औ औ नोंथां बैफोरबायदि दानाखौ जाहोयोबाथाय माने बै फोराव गोबां प्रटिन थायो नोंथां बैफोर दानाया माने फ्राय बानायो होनोब्लाथाय बैफोर दानाखौ जुखामनिफ्राय बानायो दा जोङो जोंथ' न'आव फिसिनायाव ओ बुंनो थाङोबा जोङो जुखाम जुखामखौ होनाय जायाना नोंथां बिसोरनो दाउनो आदार जा आदारनो होनो थाखाय बेनि थाखायनो जोङो बैफोरबायदि प्रटिन गोनां बेसादखौ होयोब्लाथाय दाउफोरा द दान बा स्नि दानफोरावनो से केजिनि बांसिन बेफोरबायदि ओ जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो थाब मुलाम्फाखौ मोननो हायो बेनि थाखायनो जोङो ओ दाउफोरखौ बैफोरबायदि दानाजों फिसियोबाथाय मोजांसिन जायो आरो नोंथां जोङो दानायावबो गोबां बेराम बायदिसिना फैनायखौ नुनो मोनो बेनि थाखायनो जोङो गावनो बैफोरबायदिखौ ओ सायख'नो रोंनांगोन आरो नोंथां गोबां कम्पानिनि बा गोबां ओ बेबायदिनो दाना होयो आरो नोंथां दा ओ फिसानिफ्राय बेबायदिनो ओ गु दानहालागैसिम जोङो मोनसे दानाखौ होनो नांगौ जायखौ स्टार्टार दाना होनो आरो बिनि उनाव जोङो ओ ग्रवार दाना होननाय मोनसे दङ' खौ जाहोनांगौ आरो नोंथां आरो जोंहा बिदै दैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे दानाखौ जाहोनांगौ बेनो जाहैबाय लेयार दाना होनो आरो नोंथां बेयो बे दानाखौ जाहोयोबाथाय जोंहा सिरिबाङै ओ दावदैखौ मोनबाय थानो हायो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो बेफोरबायदि बिदिनो ओ जोहा जेरैहाय जोंनि दाउ, अमा फिसिनाय बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो आंनो एसे
अ अ अ औ जागोन नोंथां हागोन ओ नोंथाङा नोंथांनिफ्राय ओ जि दाउ फिसिनायनि आद'ब बे आद'बखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां ओ थारैनो नंगौ जोङो दाउ फिसिनानै बा दाउ फार्म बेफोरबायदि खालामनानै बा बे फालांगि खालामनानै जोङो माखासे जोंनि रांखान्थियारि हालोद बा थासारिखौ जोङो ओ सुंख'नानै लानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि न'खराव ना जिखिनि नांगौ गोनांथि जानाय बा रां-रुफानि गोनांथि जानाय बेफोर फालांगिखौ खालामनानै जोङो ओ जोंनि रांखान्थियारि जोङो मदद लानो हायो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो ओ जोङो बेफोरबायदि बिदि ओ अमा अमानि फार्म बा जोङो दाउनि फार्म बा जोङो जे जायखि जाया जुनारनि फार्म बोरमा बेफोरबायदि जोङो फार्म खालामनानै जोङो जुदि ओ फालांगि खालामोब्ला थारैनो जोङो ओ मोजां जायो आरो जोङो माखासे रांखान्थिनि मदद मोननो हायो मोननो हायो आरो बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ जुदि जोङो फालांगि खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां मानो होनब्ला बेफोराव बांद्राय खस्थ'बो गैया जोङो न'आवनो थानानै बेफोरबायदिनो जोङो माखासे आदार बा दाना ओ हाथाय-बाजारनिफ्राय मोननाय बेफोर खौ जोङो लाबोनानै जुदि मोजाङै जोङो ओ जि दाउफोरनो जों जुदि जाहोयोब्ला ओ नोंथाङा दहाय बुंनायबायदि ओ जोङो बेफोरखौ जायोब्ला थाबनो देरहोनानै जोङो बेफोरखौ थाबैनो ओ खम समनि गेजेराव जोङो फाननो हानायखौ जों खालामनो हायो नङा होमबा नोंथा
औ नोंथां
नंगौ जोंनि ओ एरियायाव बा जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो दाउ दाउ फार्म खालामनाय बा बोरमा फार्म खालामनाय बेफोरबायदिनो दाउ, अमा बायदिसिना फिसिनानै माखासे गावबा गावनि जिउ खुंनाय राहायाव ओ गोबां हेफाजाब मोनदों बा मदद मोनदों आरो बेफोरबायदि न'खरफोर न'खरफोरखौ सालायलांनायखौ जों नुगासिनो दङ आरो नोंथां दा बेनिखायनो बेफोरबायदि फालांगिफोरखौ जोङो खालामनो नांगौ मानो होनोब्ला बेयो जोंनि गोदो समनिफ्रायनो जोङो दाउ अमा फिसिनानै ओ जोंनि जि बर' हारि दा बेफोरो बर' न'खरफोरा बेफोरबायदिनो ओ माखासे रांखान्थियारिफोरखौ जोङो मददखौ लानो हादों आरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोदो समनिफ्रायनो जोङो ओ जाबोगासिनो दं आरो जोङो न'खर संसारखौ नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोङो ओ आथिखाल मुगायाव जोङो ओ माखासे जोङो ओ गोदान बिगियनि बिगियानारि आदबफोर अंखारबाय टेकनिक माखासे टेकनिकफोर ओंखारबाय जि दाउ फिसिनाय बा बोरमा फिसिनाय बेफोरो ओंखारबाय बेनिखायनो जोङो जुदि ओ माबा मोनसे मासे दाउआ जुदि माबा मोनसे बेमार जायोब्ला बेखौ जोङो ओ थाबैनो जुदि मोजाङै जोङो जोथोन लायोब्ला जि जोङो मा मुलिनि गोनां थि जायो बेखौ जों नायनानै जुदि थाबैनो जों जुदि होयोब्ला जों बेखौ रैखा खालामनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
गोदोनि समावथ' जोंहा बेफोरबायदि जेबो खाबु गैयामोन बा फेसिलिटिस गैयामोन जायनि थाखाय जोङो ओ माखासे फालांगिफोरखौ जों खालामनो हाया जायोमोन जुदि माबा मोनसे बेमार फोर जायोब्ला डाइरेक्ट दडाइरेक्ट मा होनो फोथैयोबा थैयोमोन आरो नङा होमबा नोंथां दा आथ थिखालाव जोङो माखासे जोङो बेनि खाबुफोरखौ जोङो बा फेसिलिटिसफोरखौ जों मोननो हाबाय आ मासे बोरमा बा मासे ओ दाउफोरा माबा मोन से बेमार जादोंब्ला जों बेखौ थाबैनो जुदि जाहांनाय समावनो जुदि जोथोन लायोब्ला जों थारैनो जोङो रैखा खालामनो हायो नङा होमबा नों दा माखासे मेडिसिन बुसथुफोराव ओंखारबाय आरो बेनिखायनो दानि आथिखालाव जों फालांगि खालामनाया जोबोर सहस आरो जों जुदि खस' खसथ' खालामनो हायोब्ला जोबोर सहस जोङो थाबैनो माने साकसेस जानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि फालांगिफोरखौ मावनो हायोब्ला मोजां जोङो माखासे ओ जोङो रांखानथियारि मुलामफाफोरखौ जोङो मोननो हायो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे ओ मोजां मोजां फालांगि जोङो बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो दा जोंनियाथ' अमा अमा फिसिनाय होनना बुङोब्ला जोबोर मोजां खाबु बेयो अमा फिसिनाया नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
जोङो अमा फिसिनानै जोङो माखासे रांखान्थि आरजिनो हायो अ अमाया जोबोद बेसेनगोनां बेसेन गोसा बियो जुनार ओ गोदो समाव ओ अमाफोरखौ जोङो ओ साफ्रोमनाव बर' न'खरफोरावनो मासे मासेबा बेफोरबायदि लानायखौ जों नुनो मोनोमोन दा आथिखाल मुगायाव जोङो न'खरसेयावनो माखासे दसथा बिसथा गाहाम बेफोरबायदि फाराम खालामनानै जोङो ओ जोंनि अमाफोरखौ लाखिनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दा बेफोर अमाफोरा माखासे ओ रायजोआव बा माखासे माबा ओ रायजो फोराव गुबुन जायगाफोराव साप्लाइ थाङो नङा होमबा नोंथां दैथायहरो जायनि थाखाय जोंनियाव अमानि बेसेना बारानिख्रुइ बारा जायो जागासिनो दं आरो दा जोङो जुदि अमा बेदर बायनो थाङोब्ला ओ जों बाजारफोराव बायनो थाङोब्ला आ बे केजि जियावनो बा बे किल'यावनो जों ब्रैजौ गाहाम लायो नङा होनबा नोंथां थामजौ ब्रैजौ बेफोरबायदि लायो आरो अब्ला जोङो जुदि मासे अमा फिसानि बेसेना जुदि ब्रै रोजा बा रोजा गाहाम जायोब्ला जों जुदि मासे अमा बिमा खालामनो हायोब्ला जुदि जों बे अमा बिमानिफ्राय जुदि दसथा फिसा मोननो हायोब्ला जोङो ओ खमैबो दसथा अमा फिसायाव जोङो जुदि ओ ब्रै रोजा बा बा रोजा फानोब्ला जोङो माखासे रांखानथि मुलामफाखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ बेफोरबायदिनो जोङो माखासे फालांगिफोरखौ जोङो खालामनानै ओ रांखानथि आरजिनानै लानो हायो आरो
औ नोंथां
औ ओ बिदिब्ला जोङो जि जोंनि जिब जुनार बा दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै जोङो गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
जोङो बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोनबाय नोंथां नोंथाङा जि फोरमायबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन्नाय थाबाय नोंथां